हेल' खोनाबायना? हेल'।
हेल'।
औ खोनाबायना?
औ खोनादों।
औ औ औ होनबा जों दायो दावबायनायनि सायाव सावरायनोसै ना
औ
औ
नोंथाङा एसे आवाजखौ गोसा बुंलाय
औ औ खोनादों
खोनादोंना नोंथां
औ खोनागासिनो
औ
औ ओ दायो नोंथाङा जागायदो नामा
औ र' एसे गोसा बुंनो हागोन ना नोंथाङा आं माने बारा खोनायाखै आरोना।
औ औ
औ
खोनाबाय दा
औ
औ दे नोंथाङा जागायदो नामा
औ दावबायनायनि सायाव
औ औ
औ आंङो खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनागासिनो
औ आंङो गिबियावनो मानास नेसनेल पार्कआवहाय बेरायनो थांदोंमोन आर ना खोनादों नोंथां
औ खोनागासिनो दे बुंगासिनो
औ मानासावहाय गिबियावनो बेरायनो थांदोंमोन आरो बेयाव थांनानैहाय ओ गोबां मोजां नांदों आरो ना लोगो फोरजों थांदोंमोन बिदिनो बेयाव थांनानैहाय गोबां ओ बेथ' हायुंआङारि हाग्रामा नालाय नोंथां बेयावहाय गोबां रोखोमनि ओ जिब जुनारफोर हाग्रानि जिब जुनार नुनो मोनदों आरो नोंथां औ बेनो जेरैहाय मैदेर मैदेर नुबोदों आरो मोसा बेथ' मोसानि थाखायनो मुंदांखा नङा हबा नोंथां औ मैदेर नुबोदों आ ओमफ्राय बिदिनो मोसौ अ हाग्रानि मोसौ आरो बिदिनो मोख्रा फोलाद आरो समायना समायना दावउराइफोर नुबोदों मोन आरो। औ आरो लोगोसेनो बेनि सेरावनो गोबां समायना ओ साहा बागान दङ आरो ना
औ औ औ नंगौ।
औ बेयावहाय गासैबो हाग्रानि जिब जुनारफोरखौनो बेयाव ओ बेयावहाय नुनो थाङो आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ। आरो नोंथाङा मायाव मायाव बेरायखो दिनैसिम
औ औ हागोन हागोन ओरैनो आं औ ओरैनो आं रायमना नेसनेल पार्क बेरायबाय। सिखोना जाहार बिदिनो मानास काजिरङा बिनि अनगायैबो गुबुन स्टेटफोराव थांबाय आरोखि।
औ बेनिफ्राय नोंथाङा बेफोर नोंथाङा बेफोराव थांनानैहाय ओ माबोरै मोनखो आरो मा मा नुबोखो?
औ ओ आं बुं गिबियावनो बुंनो सानदों जेरै ओ रायमना नेसनेल पार्क। ओ जेब्ला जों रायमना नेसनेल पार्कआव बेरायहैयो अब्ला जों ओ माखासे नुफेरै जिब-जुनारफोर जेरै मैदेरफोर ओ मोसाफोर ओ जेरै मोख ख्राफोर बिनि-बिनि अनगायैबो माखासे ओ दाउसिन दाउलाफोर माखासे जों जायखौ मे-मेगनजों नुफेराखै ओ लोगोसे औ औ लोगोसे माखासे बिफां-लाइफां ओ बेन्दों बेनला ओ नुफेरै नुफेरै बिफां-लाइफां फोरखौ जों बेखौ नुनो मोननानै गोसो औ औ औ नो थाङो औ ओ बेखौ नुनानै जों माने गोसोआव माखासे गोजोननाय फैयो आरोखि औ लोगोसे बिदिनो ओ रायमना नेसनेल पार्कनि सिङावनो थानाय मोनसे फेबसु होननाय मोनसे ओ भुट भुटान आरो जोंनि ओ इण्डिया बरडारावहाय मोनसे फेबसु होननाय जायगा दं। माने बाहाय थाङोबा माखासे औ सना गाबनि जायखौ होनो गल्डेन लांगुर बेफोरखौ खौ गोबां रोखोमनि नुनो मोनगोन आरोखि औ औ बेफोरबायाददिनो औ औ लोगोसे बिनि अनगायैबो जेरै सिक सिखोना ज ओ जाहार नेसनेल पार्कआव माखासे गोबां टाइपनि माखासे माखासे मा होनो बेखौ सिखिरिफोर बाथुमनानै जमा जमा थानाय फोरखौ जों नुनो मोनो आरोखि जायफोरा औ जाय सिखिरिफोरा माने गुबुननिफ्राय फैनाय ओ दावबायारि फोरनि गोसोखौ बोनो हानायखौ ओ जों नुनो मोनदों आरोखि।
औ नंगौ आरो नोंथाङा जे होनबाय ओ सना गाबनि होननानै बियो ओ बेयो मा? माने मोख ख्रा ना मायो?
औ मोख्रा मोख ख्रा जायखौ होननो गलडेन लांगुर औ बेफोरखौ नुनो मोनो आरोखि पेबसुवहाय औ।
बेनि गाबा औ।
ओ बिदिनो माने दावबायनाय बुंबाथ' जों बेल' नङा खालि माखासे इडुकेसन पारपसनि सायाव दावबायनो थायो बेफोरबायादि आरोखि माखासे सोरबा ट्राइभेलिं बेरायनो जास्ट ओरैनो बेरायनो दावबायनो थायो। माखासे बिदिनो लावखार ओं लावखार ओंखाम जाहैनो थांनाय दावबायनाय थायो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि दावबायनाय जेरै औ दैजों दावबायनाय अख्रांजों दावबायनाय गारि मथर ट्रेन जों दावबायनाय बेफोरबायदि दावबायनो हायो ओ दा नोंथां औ। दा नोंथाङा माने बिदिनो बिदिनो मानास काजिरङानि अनगा गुबुन जायगायाव दावबायनायनि सायाव बुंनो हागोन।
औ आं थांबाय भुटानावहाय थांदों आरोना आङो।
औ औ औ।
औ। बेवहायबो लोगोफोरजोंनो थांदोंमोन ओरैनो बेरायनो। दावबायनो थांदोंमोन बेयाव थांनानैहाय ओ मोज जां मोजां मोनदोंमोन आरो गोसोखौहाय आरो बेयाव थांनानैहाय गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय ओ दावबायनो फैनाय मानसिफोरखौ लोगो मोनदोंमोन आरो औ आरो बिसोरजों रायज्लायनानैहाय मोजां नांदोंमोन खोनादों ना नोंथाङा औ
नोंथांनिखौ आं बारा खोनानों खोनायाखै
मा जाखोबा
हेल'
हेलौ नोंथां ओहो बारा मोजाङै खोनायाखै आरो ना खोनायाखै फिसा खोनादो आवाजखौ हेल' हेलौ' हेलौ खोनायाखै मोजांङै खोनायाखै हेलौ आङो नोंथांनि बुंनायखौ मोजाङै खोनायाखै नोंथां
आं खोनागासिनो नै
अ आङो खोनायाखैमोन आरो
खोनायाखै
मा जादों थाय खोनायाखैना नोंथां हेलौ
औ खोनाबाय ना
औ दासो खोनादों
औ औ। औ मोजां मोजां खोनाबायना?
औ दासो मोजां खोनाबाय नोंथां।
औ दा नोंथाङा माने भुटानाव नोंथ' भुटानाव बेरायहैदों होनदों दा नोंथाङा बिनि थासारिनि बागै फोरमायनो हागोन ना?
बिनि थासारियाथ' अ आं जेरैहाय नुदों बेखौ बुंगोन आ रो ना बेनि थासारियाथ' जोबोद मोजाङानो जोबोद समायना ना जायगाफोरा
औ औ औ।
औ मोजाङानो थासारिया औ
ओ बिदिनो लोगोसे माने जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावबोथ' जेरै गोबां बिदिनो गुबुनफोरनि बायदि जोंना जेरै बावखुंग्रि मोनसे थाबाय।
औ।
थाबाय दिप्लइ थाबाय सरलपारा थाबाय माने बेफोरबो जों माने बेरायनानै माखासे जोंनि टाइमफोरखौ स्पेन खालामनो हायो आरोखि
मोजां खोनायासै नोंथां हेल' हेल' नोंथाङा खोनागासिनो नामा आंनिखो?
आं नोंनिखौ जेबो खोनायाखै।
हेल' दा खोनाबाय?
औ खोनाबाय दासो।
औ औ। बिदिनो आरोखि माने जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावबो जेरै सरलपारा दिप्लाय बावखुंग्रि बेफोर जायगाफ्राव माने बेरायनो हायो आरोखि नोंथां औ लोगोसे बेफोर जायगा गुबुन जायगानि दावबायारिफोरखौबो गोसो बोनो हायो। बेफोरबायादिनो आरोखिना। औ नोंथाङाबो बेरायबाय ना बेफोर जायगाफ्राव?
आङो बेफोर जायगाफोराव बेराय बेरायफेराखै नोंथां।
औ औ नंगौ औ बेरायबाय बेरायबाय औ औ। औ मोजाङानो माने गुबुन दा जाय दानि दावबायारिफोरनि गोसोखौबो बोनो हानाय मोनसे माबा आरोखि बेफोर जायगाफ्राबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव औ नंगौ नोंथां होमबा जोंना टाइमाबो जाबाय ना।
औ दे दिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दे बिदिब्ला